औ खोनादो
मोजांबा दिनि जों आं टपिक बुंनाय बायदि जेनेबा गामि आरो टाउननि सायाव रायज्लायगोन आरोना जागोन दा नोंथाङा आं सोंनोसै नोंथाङा दि बेखौनो बुंदो जेनेबा गामिखौ मोजां मोनसिनो ना टाउनखौ मोजां मोनसिनो नोंथाङा थानो थाखाय
जेनेबा आङो गामियाव थाग्रा हिसाबै आङो गामिखौनो मोजां होनगोन मानो होनब्ला आं गामियाव जोङो ओ मिथिंगानि मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो मोनो ओ टाउनाव टाउन फास्थआवनो आं टाउनखौ मानि थाखाय थाखाय मोजां मोननायखौ बुंनो सानदो टाउनाव जेनेबा ओ थाखाय टाउन सहराव गोबां रोखोमनि मानसि थायो बेयावनो जोङो गाज्रि मानसिबो थानो हायो मोजांबो थायो खिन्थु सोर मोजां सोर गाज्रि बि खौ जोङो टाउनाव थाबा हमनो मोना आरो टाउनाव जों माबाफोर खैफोद आफोद जाबाबो जोङो ओ थाबैनो रेसपन्स मोननो हाया एबा सोरनिफ्रायबा हेल्प मोननो हाया बेयाव टाउनाव थाग्राफोरा ओ एसेबाबो गाव गावखौ सानग्रोयो गामि जोब ओ गामियाव थाबा जेब्ला गामियाव मायबा मोनसे खैफोद जाबा ओ गामिनि मानसिफोरानो जोंखौ हेफाजाब होयो एबा गामिनि गामियाव थाबा जोङो मुलाम्फाबो जायो गामिनि फाय भागिन बिदा फंबायफोर थायो ओ टाउनाव थाबा बेफोरखौ जोङो मोना टाउनाव हारसिं हारसिं निजा निजा फेमिलिल थायो बेवहाय जों मायाबा खैफोद आफोद जाबाबो बेफोरखौ जोङो थाबनो हेफाजाब मोननो हाया आरोना बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो गामिखौ मोजांसिन मोनो आरोना लोगोसे गामियाव जोङो मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो हायो आरो गामियाव जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनानै मिथिंगानि ओ फ्रेस मैगं थाइगं मोनजायो टाउनाव थांबा जोङो सोरनिबा ओ मुलि होनानै फेदेरनाय मैगं थाइगं मोनजा जायो जाय मैगं थाइगङा देहानि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो आङो गामिखौ मोजांसिन मोनो आरोना गामियारि हिसाबै
नंगौ नंगौ थारैनो आंबो बेवहाय बेखौनो बुंनो सानो आंखौ खोनादोंना नोंथाङा?
ओव खोनादो दे
आंबो बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा जोंनिया गामिफोरावनो साबसिन होनना सानो आरो आंबो ओ जेनेबा अर्गेनिक मोजां मैगं थाइगं गामियाव मोननो हायो जोंफोरा मोजां बार मोननो हायो बे टाउनावथ जोबोद गरम आरो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आरोना बिदि हेफाजाब मदद मोनलायनाय बेफोरो गामियावनो दङ टाउनाव गावबागाव बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मानसि थायो मोनलायलाया आरोना जोंफ्रा गामियाव बेफोरबायदि जाया थांस फैस जेनेबा एसे एलाबाबो हेफाजाब होलायनो हायो आरोना बेनि थाखायनो मोजां मोनो आरो आं गामि बे लोगोसेनो आबहावा फोराबो बिदि मोजां बार मोजां थासारि ओंखायनो मोजां मोनो आरो आंबो गामिखौनो एनिफ्राय ओ जेनेबा नोंथाङा गामिखौ लानानै उन्दै समाव माबायदि ओ मा होनो गोसोखांथि दङ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ गामियाव आंहा उन्दैनि गोसोखांथि दोङो जोबोरैनो मोजां गोसोखांथि ओ जेब्ला आङो ओ बा बोसोरमोन अब्ला मोनसे मोजां जाथाय जादोंमोन जेब्ला आबौ दोंमोन आंहा बा बोसोर समाव दा गैलिया। दा थांबाय जोंखौ गारनानै। बे समाव आबौआ आंखौ ओ मोनाबिलि समाव गावनि ओ खाथियाव फसनानै आंखौ सलबाथा खोन्थाबाय थायोमोन आबौआ आंखौ उन्दुलाङाबा ओ सियाल आरो सैमानि सलबाथा खोन्थाय खोन्थाबाय थायोमोन जेब्लाबो जेब्ला आं उन्दुलाङा आरो जेब्ला आबौवा आंखो फरायनो थिनदोंमोन जेब्ला आं फरायनो फराया होनोमोन अब्ला आबौ आंखो‌ गोसो जाथो होनानै ओ सलबाथा आरो गोबां रोखोमनि आदब खायदाबो खिन्थायोमोन माबायदि खालामबा माबायदि जागोन आरो आबौआ फरायनायावबो हेल्प खालामदोंमोन बेफोरबायदिनो ओ आंनिया गोसोखांथि दोङोमोन आरोना आबौजों आंजों।
औ। जोबोर मोजां नोंथाङा उन्दै समाव नोंथांनि बिबौजों बेफोरबायदि सम मोननो हादों आरोना गोबांफोरानो बिदिबो जायो जेनेबा बिदि बिबौ बिबैजों सम मोना आरोना। आं गावनिखौनो बुङोबा उन्दै समाव आं बेखौनो जेनेबा गोसोखांथि हिसाबै ओ लाखिनो हायो आरोना जाय समाव माने जोंफोरो गामियाव जमा गेलेयोमोन आरोना उन्दै उन्दै गथफोर। समान समान जों बेफोरबायदि जेनेबा ओ न खाथिफोरावनो बा एसे ननि खाथियाव हाग्रा आरिफोराव जेनेबा जों थांनानै जमा बेफोरबायदि गेलेनाय जायोमोन आरो फाय मैगं बारि फोराव बेफोरबायदि जमायै मेगं खालायनाय बायदिसिना बेफोरबायदि जोंफोरा खायसे माने बिदि सम बारबोदो आरोना बेफोरखौ गोसोखाङो बेनिफ्रायथ आरो उन्दै समाव खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ।
औ उन्दै समाव जेनेबा बा जोंफोरा बिदि बन्द सम मोनोमोन आरोना स्कुलाव थाङोमोन नालाय बन्द मोनोमोन बिदि गरम बोथोरनि अब्ला बे समाव बांसिन गेले-गेलेनाय जायोमोन बेनिफ्रायथ आरो गामियाव नोंथाङा मिथिखागोन गामियावनो जों थायो ओ थाइजौ खान्थालनि बोथोर बिदि गरम बोथोराव जायो बिदि जोङो जानाय लोंनाय जेनेबा जमा जमा लोगोफोरदो बिदि खाजि जालायनाय आरो जोबोर मोजां सम मोनोमोन आरो उन्दै समाव बेखौ नाथाय दा समाव बेफोरो गोबां सोलायलांबाय आरोना।
सोलायलांबाय गोदान जुगबो जाबाय नालाय।
गोबां सोलायलांनाय नुनो मोनबाय ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि गामियाव मा? बादि सोलायबोनायखौ नुदों एसे बुंजागोन।
ओ जेब्ला आङो उन्दैमोन जोंनि गामिनि लामाफोरा जोबोरैनो अन्थाइ गोजामोन आरो बेयाव अखा हाबा गोबां दै थायोमोन दा बे लामाया जेब्ला आं देरलांदों बे लामायाबो मोजां जालांदों दा लामाया पाक्का जाबाय आगोलनि साय एसेबाबो आपग्रेड जादों आरो गामिनि न बां आं जेब्ला उन्दैमोन बे गामियाव आं थायोमोन होमबानिया गासैनिबो जोंनि गामिफोराव नफोरा थुरिनि गोजामोन आरोना। थिं होननायनि गैयामोन दा बेफोर थुरिफोरा गोमानानै दा जों गोदान मुगायाव सब पाक्का आरो थिंनि जाजोबनो हमबाय लोगोसेनो सोलोंथाइनि बिबाङाबो बांनो हमबाय आगोल आवगाय। जोंनि गामियाव सोलोंथाइ होन्नायानो गैयामोन दा गोदान मुगायाव सोलोंथाइ लानाया बारा जाबाय आरो सोलोंथाइ लानानै सोरबा सोरबा जोंनि गामिनिफ्राय टिचार डाक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि जालांबाय आरो लोगोसे गामियाव गुदि फरायसा सालिबो गैयामोन जोंनियाव। बेयाव जेब्ला औ आङो देरबोबाय बेयावनो गुदि फरायसालियाबो फैबाय आङो आवगाय जोंनि गामियाव फरायनो मोनाखैमोन बेलेग गोजान जायगायावसो थांनानै फरायनो गोनां जादोंमोन आरोना। दा जोबोर जोंनि गामियाव दे ब्लप जाबाय गुदि फरायसालिबो फैबाय सोलोंथायाबो मोजां जालांबाय बेफोरबायदि गोबां देब्लप जाबाय आरो ना आवगायनोसै जोंनि गामिया।
नंगौ। नंगौ थारैनो आगोलनि समाव थुरिनि न थायोमोन आरोना आंबो गोसोखांबाय बेनिफ्रायथ दा जेनेबा थुरिखौ नुनोनो गोबां खम जालांबाय।
दा थुरिनि थुरिया जोबलांनो हमबाय। मानो होनब्ला मानसिफोरा नांनायनि बांद्राय जाबाय बेफोर थुरिफोरखौ गोनांथि होनना सानला। बेखायनो मानसिफोरा नाङा फाङा दान फायलाबायनानै थुरि थुरिनि जेब्ला जोलै खौनो फोजोबस्रांनो हमबाय
नंग थारैनो गोबां खमसै आरो आरो नुनोनो मोनला बादियानो जाबाय आरोना बेनि ओमफ्राय ओ आंबो जेनेबा गोसोआव दङ आरो थुरिनि न थायोमोन जोंफोरा बेनिफ्रायथ थुरिनि नआव बांसिन जेनबा बा थानो थाखाय मोजां होननानै खोनादों औ जेनेबा बिदि गरम बोथोरनि थाखायबो थान्दा जायो थुरिनि नआव थायोब्ला होननानै खोनादों आरोना बेफोरबायदि उन्दै समाव बिदिनो थिंनि नआनो खममोन आरोना आंबो नुनायबायदि बिदिबा दाथ बयहाबो ओं बयहाबो दा जोंफोरनि नआवबो औ आगोलनि समाव बिदि हानि न दङमोन औ खायसेफोरा थुरिनि खायसे फोरा बिदि प्लास्टिकनि न दंमोन दा सोलायबोबाय आरो गोबां बांसिनानो बिदि फाखका एसेबाबो गावसोर थानो एनिफ्राय थिंग आरि जाजोबबाय बेनिफाय थेवबाबो नखरसे दङ आरो जों गामियाव औ थुरिनि न न इसा इद बिसा आगोलनिफ्रायनो थुरिनि नआव थाबोदोंमोन ओमफ्राय थानोबो मोजां मोनो होननानै बुङो आरो बिसोरो गावसोरा दा गोदान नबो बानायबाय औ पाखक्कानि थेवब्लाबो मोनसे थुरिनि न दङ आरो बिसा अब्ला आं बेखौ गोसोखांहरबाय आरोना
औ औ
ओम सोलायबोबाय आगोल दाथ गथफोरा टाउनाव फरायनो थाङो बा बेलेगाव थाहैना फरायहैयो गामियारि बेवबो गोबां सोलायनो सोलायबोबाय आरोना टाउन बायदि एसे एसे
उम
अब्ला समा जाबाय खोमा नोंथां जोंना ना
औ औ जाबाय दे दे दे